हेलौ।
हेलौ औ खोनादों ओं औ। नोंथाङा मा दि मा सावराय सावरायनो नागिरदों दिनै?
अ नोंथां दिनै जोंङो ओ बेखौनो सावराय सै गोजां बोथोर आरो दैज्लां बोथोरनि बागै न गोजां बो थोराव जोंना मा मा जायोबा गोदैज्लां बोथोराव मा मा जायो बेफोरखौ माने। ओ ओह गोजां बोथोर नङा नोंथां मेसें बोथोर। मेसें बोथोरनि बागै आरो ना मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर बे मोननैनि बागै एसे सावरायनि जोंङो ओ दैज्लां बो थोर होननानै बुङोब्ला दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोरानो सो लिगासिनो दंखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बे ओ दैज्लां बोथोरावहाय ओरैनो नोंथांमोननियावहाय माबोरै जायो थासारिया खोनथा खोन्थालाय आंनो एसे। मैगं थाइगंनि बेलायाव अ आबाद मावनायनि बेलायाव औ
दैज्लां बोथोरावथ' ओरैनोथ' दा ओ मेगं थायगंखु मेगं थायगंनि आबादा ओ जायो जानाया खेन्थु दाथ' ओ माइ गायनायनि बो थोर नङा होमबा?
औ औ।
माइ बांसिनानो ओ माइखौनो गायनाय जायो जोंनियाव दा।
औ।
माइ दुब्लियाव ओ ओ जोंनि बिमा बिफा आरो बोराय बुरै ओ गासैबो सिख्लाफोर सिख्लाफोराबो गावबा गावनि ओ दुर्गा फुज जानि खरसानि थाखाय गायनानै लायो लानायखौ नुनो मोनो नों नोङा होमबा गामिफोरावथ' बिदिनो बयबो लोगो नांनानै ओ मा होनो बेखौ ज' जयै गायनाय जायो। आरो बेनि उनाव गायखांनायनि उनाव आरो ओम जांख्रा जांख्रा ना मा होनो बेखौ? जांख्राखौ जानाय जायो आरोना जोबथारनायाव औ।
औ जों हाल जांख्रा होननानै बुंङो जों जायखौ बेहाय बेदिनखालि थ' ओ गासैनिबो ओ जायनि जायनि न'खराव हाल जांख्रा जायो बै न'खराव गासैबो माने ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ होननाय बायदि आरोना बेफोरबायदि जायो आरोना। जौनि फुख्रि होननाया बेफोरबायदि।
औ औ। औ।
बिदिनो ओ
औ।
गोओ मेसें बोथोरावलाय मेसें बोथोराव ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव मा मा आबाद मावसै?
ओ मेसें बोथोरावथ' हो बुङोब्ला ओरैनोथ' बेसर गायो आरो आलु मथर कबि
औ।
ओम ओफ्राय बायदि लाइ लाफा बेफोरो बांसिनानो मेसें बोथोरावसो गायनाय जायो नंङा होमबा थान्दा बोथोरबाबोथ'। जोंङो ओ बेफोरखौ। बेफोरखौ थान्दा बोथोरावसो मोननो थाङो।
औ।
बेफोर मैगंफोरा लाइ- लाफा आरो। बिदिनो बायदि- बायदि -बायदि -बायदि मेग फोरखौ ओं नोंथाङा मिथिगौ नामा बेफोरनि बागै आरोबाव एसे फोरमायना होलाय।
औ एसे फोरमायनि आङो आं बांद्रायबो मोनथिजोबा नोंथां बिदिनोसै हैओ दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंना आबाद मावनाय न आबाद मावनाया बहरा जाखायो गासैनियावबो उ जोंथ'। गासैबो जायगायावनो दैनि न' दैज्लां बोथोराव जोंना अ अखा हायो नालाय बे अखाजोंसो जोंङो आबादखौ मावनांगौ जायो नालाय ओ मेसें बोथोराव। जोंना अखाया एसे खम जायोनालाय अखाया एसे खम माने अखाखौ गै थाराखोनो होननानै बुजायोजों न' जायनि जाहोनाव जोंङो आबादखौ। मेसें बोथोराव जों मावनो हाया दा दैज्लां बोथोराव। जोंङो ओ दैनि न दै दैमोननानि। थाखाय जोंङो दिनै ओ आबादखौ माइनि आबादखौ जोंङो मावनो हायो आरो ना। बेजों लोगोसे जोंनावथ' दैज्लां बोथोरावबो माने मैगं थाइगंनि। ओ आलादा आबाद जायो दैज्लांनिया जेरैहाय जोंना। ओ दैज्लांनि रांङा ओ दैज्लांनि। बै जोगोनार न' दैज्लांनि जोगोनार ओ बिदिनो। थायसुम थायसुमखौथ' जोंना ओ हो खायसे खायसे जायगायाव थायबें। थायबें होना बुंङो न जायखौ बेफोरबायदिमाने मैगं थायगफोरा जायो ओरो। आरोना बेजों लोगोसे जोंना जिंखा, खांख्रिखला लेस्रा भिन्दि भिन बेफोरबायदि माने। मैगं थाइगंखौ जोंङो दैज्लां बोथोराव मोननो हायो आरो नो। बेजों लोगोसे जोंङो। ओ बिदिनो दैज्लां बोथोर। बोथोराव जोंनाथ' दा अखा न' अखा अखानि थाखाय जोंङो। गासैबो माने मैगं थाइगंखौ ओ गायजोबनो हायाब्लाबो जाय जया दारिया माने बे मैगं थाइगंखौ गायो बेफोरबायदि माने आबादारिया एसे बोरि हायाव गायोब्ला ओ माने सुबिदा जायो आरोना सुबिदा जायो ओ बिजों लोगोसे जोंनाव खुमब्रा खुमब्रायाबो थाफायो दा खुमब्रायाबो जोंना दैज्लां बोथोरावनो
उम आरो जोगोनार जोगोनारा औ जोगोनारखौबो मोननो थाङो नङा होमबा?
औ नोंथां मोननो थाङो ओ दाथ' आरो आरो मुलिनि मुलि होनानै गायनाय जुग जाबाय नालाय बेनिखायनो खायसे खायसे मेसें बोथोराव ओंखारनाय मैगंफोराबो एसे एनै ओंखारनो हमबाय आरो ना मुला न' मुलाखौथ' जोङो मेसें बोथोरावसो गायनायखौ नुनो मोनोमोन दाथ' एसे माने दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोर मानि माने मुला हाथाय बाजाराव माने मुलाखौबो ओंखारनाय एसे एनै नुनो मोनलांबाय बिदिनो ओ एसे बोरि जायगाफोराव गायोब्ला जानो हागौ बेफोर माने आबादा जायो आरोना। आ बिदिनो ओ मुला बिलाइ न' मुला बिलाइ फोर खौबो एसे एनै ओंखारहोलांनायखौ नुनो मोनबाय दैज्लांयावनो ओ मेसें बोथोरावथ' जोंना गोबां माने आबाद मावनो हायो दैज्लां जोंना मैगं थाइगंनि ओ मैगं थाइगं गायनाया एसे खम जायो नालाय दैनि जाहो दै दैनि थाखायनो बा दैबाना जायो नालाय जोंनिया दैज्लां बोथोराव बिनि थाखायनो ओ मैगं थाइगंनि दाम फोराबो एसे माने ओ बुरजा जायो आरोना बेसेना बेसेना एसे माने बुरजा गोलैयो आरो।
औ
ओ एसे माने ओ उसुबिदा जायो आरोना ओ न'खर सालायनायाव ओ बिदिनो गोजां बोथोरावथ' जोंना गोबां औ गोजां बोथोरावथ' जोंना गोबां मैगं-थाइगं गायनो हायो बिदिनो रानि मैगं-थाइगंफोरखौबो जोङो गोबां मोनलाबायो जेरैहाय थुन थुनि ओ लाफा गायोब्लाथाय थुन-थुनि बुथुवा होननाय ओंख्रिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ना। ओं मैगंफोरखौ जोङो मोननो हायो बिदिनो धोन्दियाफोरा ओंखारो गोजां बोथोराव उम फानेलाव
उम
फानेलाव फिथाइ बेफोरबायदिखौ जोङो गायनो हायो बेफोरबायदिनो माने आबाद मावनो हायो आरोना। लाइ-लाफायाथ' जोंना थाखाबायानो कबि नोंथाङाथ' होनखादोंमोन बिदिनो माने बिलाहि बिलाहि फान थाव मैखि होननानै जोङो जायखौ बुङो न' फान्थाव मैखि बिदिनो उम बे फान्थाव
उम
फान्थाव बेफोरबो आरो ना बेफोरखौबो जोङो गोजां बोथोराव माने मावनो हा हायो आरो बिदिनो गोबां आबाद मावनो हायो जोङो गोजां गोजां बोथोराव मैगं-थाइगंनि आबाद मावनानै मावनानै जोङो गोबां ओ रांबो खामायनोबो हायो। जोंनि न'खर सालायनायाव एसे माने सहससिन जायो आरोना मेसें बोथो मेसें बोथोराव जोंना
औ उम आरो ओरैनो बर'नि बर'नि जानाय जानाय लोंनायफोरनि थाखा ओ बागै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा? ओरैनो गोजां बोथोराव जेरै जोङो ओ आलु आलु फान्थाव सेफ्लेनानै जायो नङा होमबा?
औ औ बिदिनोथ' जोंना दा ओ गोजां ओ गोजां बा मेसें बोथोराव जोंना बे माने लाइ लाफा रुनाया बेखौ थ' जाखायो लाइ लाफाखौ माबोरैहाय रुयो ओ नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
अ लाइ लाफाखौ रुनायखौथ' ओरैनोथ' फार्स्टआवनो रु ओ सायनानै लाखाबाय। लायखौबो आरो मोजाङै लाबाय लाफाखौबो थिग बेबायदिनो सायना लानानै आरो सुनानै लानानै जमायै एवग्रोना लाबाय ओमफाय बेनि उनाव दैखौ होना होबाय बिदिनो संख्रि होनानै संख्रिल' होनानै एव ओ ओ बेखौ रुनानै जायो आरो बेनि अनगा एख' होआबाबो जागोन आरो बेनो जाबाय आरो जोंनि बर'नि बर'नि लाइ लाफा रुनाय।
औ।
औ। आरो बे औ ओम।
मैगं मैगं थां थाइगं मोननो थाङो जोङो गोजांबो गोजां बो थोर बा मेसें बोथोराव आरोना दैज्लां बोथोराव दा जोंना थास' बिबार बे बेफोरखौबो मोननो हायो आरोना मेसें बोथोराव आरो बै माने थास' बिफांनि बे-बेदर न' बेदर बा थास' बिसुं बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना दा ओ दैज्लांआव जोङो थास' बिबार आरो थास'नि आयथें न' बेनि बे मोननैखौ खौ मोननो हायो आरोना।
औ औ दाथ' थास' बिबारनि बेसेना बेसेना बहुत जादों नङा होमबा?
औ औ।
दा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि थास' बिबारनि ओ बेसेना?
थास' बिबारनि बेसेनाथ' जोंनाव दा ओम मुथा न' जायखौ मु था होनो बे मुथासेयावनो जोंनिया नैजिबा रां नैजिबा रां बा थामजि रां बेफोरबायदि जादों आरो ना बे मु मुथासेआव जोंना ओरैनोथ' ओ गासैयै माने ओ जिनै ता बा जि ता बेफोरबायदि होयो आरो न' मुथा मोनसेयाव। ओ बेफोरबायदि आरो एसे दामानो जाना ओ माने ओ बेसेनआ गोसायैनो जाना दोङो जोंनिथिं।
उम उम।
गोबां मानिबो माने आथिखालाव जोङो थास' बिबारखौ मोननो हाला मोननो थांला नालाय ओ थास' बिफांफोरनि ओ थास' बिफांफोराबो जोंना एसे एनै गोमालांनो हमबाय।
औ बेखायनो बेसेनाबो
अ बेसेनाबो बां-बांलांनो हमबाय आरो नोंथां।
औ औ। आरो ओ थास' आयथें होनोब्ला थास' आयथेंखौ ओरैनो मा माजों जानाय जायो?
थास' आयथेंखौथ' जोंना बिदिनो आलुजोंबो जायो नाजोंबो जायो। सोरबाबा मैथाजों मैथाजोंबो माने जानो हायो बेफोर बेफोरबायदि आरोना सोरबाबा जारिजों बे माने थास' आयथेंखौ एवब्लाथाय नोङो मोनसे नङा मोनसे होखानांगोन आरो जों ना गोखै गोखै। गोखै नङाब्लाथाय बे मैथा नङाब्लाथाय जिख जिखुनु जाया माने गोखैखौनो होनांगोन। गोखै होनो हायाब्ला जोङो जारि बिलाइफोरखौ होनानै माने माने बे थास' आयथेंखौ संनानै जानो हायो आरोन'? बेफोरबायदि आरो नोंथां।
दे होनबाना नोंथां टाइमाबो जाबायना औ दे औ